हेल।
हो‌म खोनादों नोंथां। हेल! ओ नोंथाना एसे सावना बोरैबा फैदो। र', ओ नोंथांनिसिम आं मोनसे खोथा सावरायनो नागिरदों जे मोनसे माबा मा होनोमोन ओ जोंनि आबहावानि आबहावानि बिखयथ' जोङो सावरायखाबाय, आं दायो आलादायै फैबावगोन दायो जोङो फिथाइ सामथाइनि बिख खयै जों सावरायगोन, ओ फिथाइ सामथायाइनि बिखयै होनबा जोङो ओम मोनसे मोनसे फिथाइ सामथाय जे जोङो उननि थाखायबो बाहायजायो, ओ उननि थाखायबो बाहाय जायो होनोब्ला माने आङो बुं बेखौ बुंनो सानाखैमोन आङो जे बाहायो होनोब्ला जोङो ओ जेरै जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्राय मा मा बुस्थु मोननो हायो बिखौसो बुंनो नागिरदों आं। फिथा सामथाय होनो हवा आबहावाफोरनिफ्राय फिथाइ सामथाइ ओ जेरै अबहावा इनभारमेन्टेलनिफ्राय मा मा रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जों मोनो, नुनो मोनो दि बेखौसो आं नोंथांनिसिम नोंथांनिफ्राय नोंथांनिसिम सोंदों। उम। सोंदों होनोब्ला आङो बुंग्रोनसै जे आंनि फारसे बुंग्रोनोसै जे बेयाव गोबां रोखोमनि ओ फिथाइ सामथाइ जों आबहावानिफ्राय नुनो मोनो जेरै ओ जायोबा ड्रेगान फ्रुइट नुनो मोनो, खान्थाल फिथाइ मोनो। ड्रगान फ्रुइट, खान्थाल फिथाइ, थालिर थालिर आरो बायदि रोखोमनि गोबां फिथाइ सामथाइ दोङो जोङो मेगंनिफ्रायबो फैगोन जोंनिया बिलाहि, फान्थाव बिलाहि, फान्थाव, पथल आरो बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा फि फिथाइ सामथाय नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो जों नुनो मोनबावो जे माबा मा होनोमोन ओ बेखौ मा होनना बुंनाय जायो जे समायना गाबनि माने समायना गाबनि फिथाइ सामथाइखौ जों नुनो मोनखायो आरो बिनि अनगायैबो जों नुनो मोनबावो जे ओम जानाय मानाय जेरै भिटामिन हारि ओ फिथाइनिफ्राय जों भिटामिन हारि मोनो बि फोर रोखोमनि जोंहा जानाय थांनो ओ जानायाव जों भिटामिन हारिखौ मोननाय जायो आरो ना नोंथां। ओम नोंथाङा जानो हागौ मिथिखाबाय आं फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै लारायलायदों आरो बुं आं बुंलांगासि सान जे जोंना मोनसे फिथाइ सामथाइनि बिखय आं बुंदों जे ओ माबा मा होनोमोन मोनसे रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बुंदोंब्ला आङो बुङो जे माबानि बिखय ओ थालिर दंफांखोनो लागोन आंङो थालिर नङा आं थालिर दंफांखो नागारनानै माबा बेखौनो लानो सानो मा होमा ड्रेगान फ्रुइट होनोब्ला जे जोंनिया दा फेमास जागासिनो जे बेयो बयनिफ्रायबो ओ हेलदिसिन एबा थैनि थाखाय जोंना मोजां होनना बुङो बे ड्रेगान फ्रुइटखो होननानै बे ड्रेगान फ्रुइट होनोब्ला जोंना ड्रेगान फ्रुइटा बे गायनायाव जोंहा बुहुत एक्सपेनसिभ थाङो एक्सपेनसिभ होनोब्ला बुहुत ओ माबा आरोना मोनसे रोखोमनि गोबबां
गोबबां मोनसे माबा दोङो मा होनोमोन‌ ओ ओ गोबबां भिटामिन दोङो एबा बि ड्रेगान फ्रुटआव आरो ना इयो बेयो बुहुत हेलडि खिन्थु बियाव गायनायनि थाखाय ओ गायनाय फुनायाव बियाव बुहुत रोखोम नि मोनसे माबा होयो मा होनोमोन ओह बहुद रोखोमनि मोनसे बुस्थु थायो आरोना ओ जेरै खरस थायो खरस होनोब्ला जोंना बियो दं फां मोनसे गायनो नाङो एबा खुन्था मोनसे आरो बिनि सायावनो ओ साका साका टाइपनि मोनसे बुस्थु नाङो जे बियो उनाव उनाव बेखौ जामफ्रुफ्रु जालांनाय बायदि जामफ्रुफ्रु जालांनायाव माने मोनसे माबा जाबोनाय बायदि मोनसे आयदा होयो आरो ना मोनसे कुइसन होयो जों। बेखौ जामफ्रुफ्रु जाबोबासो जोंना बियाव फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइनि ओ मोनसे माबा थानाङो होननानै बे बेखौ आं नोंथांनिसिम फोर बुंदों जे जाथायखो उनाव बेखौ माबानो जानो ओ माबानो जानो हानाय बायदि आरो नथानिसिम आं बेखौ बेखिनिखौ फोरमायदों। माबानि बिखयबा ओ ड्रेगन फ्रुइटनि बिखयबा आरो बिनिफ्राय जोङो बेनिफिट्स मोनोबा जों बेयाव बिसांखिनि खरस जादों बेनिफ्राय त्रिपोल जेनेबा ओ थारतिन एक्स एबा थार्टिन एक्स टु फिफटिन एक्स फिफ्टि एक्सा लागे जोंहा माबा जायो जोंना पन्द्र गुना पन्द्र गुना एबा तेर दसनिफ्राय फन्द्र गुना जोङो बिनिफ्राय प्रफिटखो मोननो हानो मानोना जोंना बियो भिटामिन ओ भिटामिन नालाय ओ ओंखायनो दामाबो बिसि सेलाबो बिसि जायो ओमफ्राय प्राइसआबो बिसि जायो जोंना। बेनिफ्राय आरो गोबां रोखोमनि मोनसे माबा मोनो थायो आरो ना। नोंथाङा खोनादों? ओम गोबां रोखोमनि ओ मोनसे ओ ड्रेगान फ्रुटाव जोंना प्रफिटबो दोङो जेनबा जानाय थानायाव फ्र पित आरो गोबां रोखोमनि मोनसे माबा दोङो आरो ना, नोंथाङा खोनादोंना? ओ आरो आलादायैैनो आं बुंनो सानो जे ओ खामानि मावदों ओ बे ड्रेगन फ्रुइटनिफ्राय प्रफिट मोनबोनाय आं आ गोबां एक्सपिरियेन्स दङ आरो आं आलादायै बुंनो थाङो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनिबो ओ ड्रेगन फ्रुइटनि अनगायै गोबां रोखोमनि माबाबो दोङो जेरै वाटारमेलन गायनाय वाटारमेलन गायनाय आरो उम ओ वाटारमेलन गायनाय ओ खुसेर गायनाय एबा लाव गायनाय बेफोर बायदि रोखोमनि बुहुत जोंना खामानि हारि मावनाय दोङो। ओम उन्दैनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों जे बिफोरनिफ्राय प्रफिट मोनो नाथाय जोंना बे माबायाव फैबाय जोङो ओ ड्रेगन फ्रुइटआव फैबाय ड्रेगन फ्रुटआव टुइन्टि टुवेल्भ इयार्स टुवेल्भ इयारस होनोब ओ सरी ओ टुवेल्भ मान्थ टुवेल्भ मान्थनि जोङो फिथाइ सामथाइ गायनायखौ जोङो बिनिफ्राय नुनो मोनो आरो ना। नोंथाङाथ' बुजिखाबाय जे आं मा मा बुंबोदों नोंथाङा दा एसे फोरमायना होबावदो, ओ ड्रेगान फ्रुइट गायनायनि बिखयै नोंथाङा एसे फोरमायना होबावदो।
हेल' नोंथां! औ बुजिदों आं नोंनि ओ खो खोथा बुंनायखौ। दायो आङो बुंनो सान दे जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि बे फिथाइ सामथाइखौ गायनो गायनाय नुनो मोनो, नोंथां बुंलांनाय बायदिबा गोबां ओ हाबाबो दोङो जोंनि ओनसोलाव जे ओ गायनाय फुनाय मानायफोरखौ जों नुनो मोनलांखायो ओ सिगांनि फ्रायनो एबा उननिफ्रायबो उननि सिगांनिफ्रायनो जों नुनो मोनबोखादों जे फिथाइ सामथाइ गायनायखौ। आरो जों आं सानदोंदि जों उनावबो बिदिनो नुनो मोनलांबायथागोन फिथाइ गायनायखौ। बेखौ आं सानदों आरोना, आरो नोंथाङा बुंलांबाय जे प्रफिटनि खौरां, जों आंबो बुंनो सानो जे जोंनि ओनसोला व दायो लाव गायनाय जायो लाव गायनाय एबा लावदों वाटारमेलनजोंनो जोंना मेइनसिन जायो आरोना। ओ मेइन होनोब्ला जोंना गोबां रोखोमनि ओ गायनाय दङ जोंना बिनि अनगायैबो दङो जेर गार' नाथाय बेफोर खम जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव माने बिदिनो जोंनो एसे माबा एरियायाव भिलेज एरियायाव थायो होन्ला ओम गामि एरियायाव जोङो थानाय जायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव बहुद रोखोमनि ओ खामानि मावनाय जायो जोंना वाटारमेलननि अनगायैबो जेरै थालिर गायनाय आरो थालिरनि अनगायै जोंना थालिरा मोनसे फिथाइ फिथाइ जातियाव गोलैबाय ना, नाथाय जोंना मैगं गायनायनि फिथोरावबो दोङो जे ओ पथल, भिनदि आलु हारि बायदि रोखोमनि जोंना गायनाय फुनाय दङो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि आबादनि बिथोरावबो दंङो माइ गायनाय आरो माय गायनाय आरिनाय जोङो बायदि रोखोमनि जोंना गायनाय नाय दोङो बेनिफ्राय प्रफिटनि फुद्रआव होनोब्ला जोंना दायो म मेन सर्सानो जाहैबाय जे वाटारमिलन गायनाय आरो माबा गायनाय मा होनोमोन वाटारमिलन आरो ओम आलु गायनाय बिसोर मोननै नो मेन सर्सआ जाहैदों आरो जोंनि ओनसोलाव आर आं नुनो मोनगोन जे मोजां मोजां खामानि ओ मावबोदों ओ उन्दैनिफ्रायनो जे जोंनिया गायनाय फुनायनि बिथोराव मोनसे माबा थायो ओ बेनिफिटस थायो जोंना ओ बे वाटारमेलन जेबा गोरान खेथिनि भिटोरावनो जोंना ओ बांसिनहाय मोनसे माबा थायो प्रफिट। थायो आरो उनुत बुंनो थाङोब्ला उनावबो थालांगोन बायदि मोनदों आङो मानोना बे प्रफिटनि होनोब्ला फिथाइ सामथाय गायनाया एसे खम होननानै ओ एसे खम जालांदों सिगांनि सिगांनि बेलायो
नाथाय आं दायो बुंनो सानो
दे उनाव उननि समाव उननि समहालागै जोंना मोजाहैनो खामानि नि मावनाय जागोन ओ बिदिनो माबा नि लांनाय जागोन होननानै आं नोंथांनिसिम माबानाय जादों आरो मोजाहैनो माबालांनो होनो
जोंनि जे उन्दै समनिफ्राय जोङो मावबोदों जेरै खेथि होनोब्ला आलुनि खेथि। खेथि आरो बायदि बायदि रोखोमनि खेथि जों बिखौ फाननानै जे फाननो होनोब्ला जों बियो सिगाङावनो जाग्रोयो जाग्रोननि उनाव जोङो बेखौ आग्लायो होननो आग्लाय होना जोङो उनाव बाहायसिगोन जोङो माबा खामनानै उम फानसिगोन आरो बिनि मुवा एबा ओ फैसा मोननायखौ जोङो उननि थाखाय फिउचारनि थाखाय बाहायो बिखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ना। आगोलनि समनिफ्रायनो बि बे समाव आरो सानदोंदि उननि समावबो उननि समावबो बिदिनो ओ आबाद मावनाय एबा आबाद होना जोङो फिथाइ सामथाइ गायनायफोरखौ एसे माबालांनो आरो बि फिथाइ सामथाइनि भितोरावबो जोङो ओ गोरान खेथि दे निफ्रायथ एसे बुंलांबाय आङो नाथाय ओ जेरै बुङो बिलाइ बिलाइनि खेथि होनोब्ला बिलाइ एबा फिथाइनि खेथि होनोब्ला जोङो मोननै फैबावगोन बिलाइनो होनोब्लासो हा बिलाइ साहा बिलाइ जोंनि गामि ओनसोलाव एसे सोलिगासिनो बेफोर बिलाइफोरा
जे आरो उनावबो जोङो बाहायलांनो हानाय बायदि बेखौ मोनसे नुनो मोनदों आरो ना
बेखौ आं नुनो मोनदों जे उनाव उननिस समहालागैबो जोङो बेखौ नुनो मोनगोन होननानै आं बेखौनो सानदों ओं जे ओ जेरै प्रफिट थायो बिदिनो जोंना ओ फिथाइ सामथाइनि भितोरावबो जेरै बि बिलाइनि भितोराव ओरैब्रा साह बिलाइनि भितोरावबो प्रफिट थायो आरो जोंना गोबां रोखोमनि ओ माबानाय दोङो जेरै जोङो फिथाइखो होनबोयो बो फिथाइयाव बय इनभेस्मेन्ट दोङो आरो उनावबो जालांगोन होनना सानो आङो नाथाय एकदम सायदनिफ्राय एसे साउनफैबाय थादों जे जेबो नोंङा आं मोनबाबो बुंनानै फोजोबनोसै जे मोनसे रोखोमनि हाबा मावनाय जायो ओ जेरै इनभेस्टमेन्ट होननाय बे इनभेस्टमेन्टनिफाय जोङो नांगौ जायो नाथाय खिन्थु बाखि समाव बा कि समाव जोंना बिनिफ्रायबो बाकिहै बिसिहाय बांसिनै जोंना प्रफिट होयो मबेबा समाव लसावनो थायो जोङो बेखिनिखौ आं नोंथांनो जों फोरमायदों आरो जानो हागौ ओ महेबा समाव ओ अखा फैया नाथाय नोंथाङा दैनि दैनि बेब'स्था खालामना जेरै दैसानिफ्राय बेबस्था खालामनाय एबा